हेल'।
हेलौ हेलौ। खोनादोंना?
हेलौ। आवास खोनायाखै नोंखौ।
खोनादोंना।
खोनादों।
हेलौ। आंथ जेबो आवास खोनाफैयासै। अबेहाय दोननानै थाखो मानसियालाय।
खोनादों ना खोनाबाय खोनाबाय।
उम
खोनाबाय ना?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय।
औ खोनादों।
नोंथाङा खोबोरखि मैगं थाइगं गायनायाव मा हासारखौबो हायो?
इयारफन लानाया जायाखैदां उ
खोनाबाय?
इयारफन लानाया जायाखैदां इयारफ'ना। खोनादों? हेलौ हेलौ खोनायालै बेयो
खोनादोंना?
हेलौ खोनायाखै नामा नोङो?
खोनाबाय?
खोनायाखै नामा नोंथाङा? ना खोनाहादों?
आं खोनाबाय। नों खोनादोंना खो नों खोनायाखै नामा? नों खोनादोंना खोनायाखै?
आंनियाव जेबो आवाज खोनाफैयाखै। खोनादों?
ना ब्लुथुत आव अन खोमा?
खोनाहैयाखै नोंखौ आं नायहरगासिनो नोंखौबो दहाय।
खोनाबाय? हा
हो?
खोनाबाय?
माइकआव जेबो फैयाखै फनाव। जिर' पारसेन्ट‌ अ खोनसिगोनदां सिब सिब होनदों।
खोनाबाय?
खोनायालै मा जाखो थाय आवाजानो हाबफैयाखै‌
दाबो खोनायाखै नामा?
जेबो खोनाया।
जेबो खोनाया?
खोनानाय नंला खोमा मेडाम नों आंनिखौ खोनाहैदों?
आं नोंनिखौ खोनादों।
माथो आंनाव खोनाफैयाखै। बै माइकखौ खुगायाव लालाय खुगायाव औ होनलाय।
खोनाबाय?
हेलौ होनदो खोनासंदो। खोनायाखैबा?
हेल'
खोनाबाय?
औ खोनाबाय नोंलाय? अ'
जालां दाबो खोनाया?
अखा नायसि समाव जाफेरनायनि खोथाया बोसो रैसुमै आरो सोमोनांथाव आय' बयनिबो खोमायाव सिरि मोनखांहोयो। बेसे सोमोनांथाव
खोनादोंना?
औ खोनादों। आं खोनादोंथ' औ औ।
रेंगानि गोदै देंखोआव जायो। मेंग्लिनानै सिरि मोनखांनाय गोसोआ सिखारनो लुबैयो गावनि फिन गोदान खामानि मावनो थाखाय। बिनिखायनो मिथिंगानि महर आरो सानस्रिया बेसे सोमोनांथाव।
हेलौ ए-एबारसो खोनासिगोनदां नोङो एबार खोनाबाय? नै एबार खोनादों? फनानो डाबल डाबल हाबनानै दं मानसि
फनानो दाबल हाबनानै दं नोंनिया जों जनकनावबो हाबनानै दं आंनिबो हाबनानै दं मोनसे दोनहरनोसै आं। बेयाव थुनायाव होदो।
हेलौ उम दहाय दान खानाय
दहाय दाननायसो